औ औ खोनादों नोंथाङा। खोनादोंना?
औ औ खोनादों?
औ मा खालामदों नोंथां?
फुंनि ब्रेकफास्ट खालामखांनानै साहा लोंनानै
औ औ। जिरायना दङ नो ओम ओम ओ जुदि नोंथाङा ओरैनो दङ'दा दिनैनि मोनसे सावरायनाय आयदानि सायाव जोङो दान्दिसे माने सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथाङ हागोन।
बिदिब्ला नोंथांजों ग्लेल लुआरनि एबा मुलुगनां दुंग्लाबनायनि सायाव सावरायनोसै ना दान्दिसे आरो।
औ औ जायो।
ए आं एसे बुंग्रोनो सानबाय।
औ औ।
औ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औऔ नोंथांनिसिमबो।
नैय मुलुगनां दुंखावनाय ग्लबेल वार्मिनि सायाव आं मिन्थिनायखिनिखौ एसे बुंनो सानदों आरो नोंथांनि सिगाङाव। उम आजिखालि ग्लबेल वारनि ओरैबायदि जानानै दङ। जोंनि बुहुमनां दुंखावनायानो बारा जानानै दङ। जेरै' आसामावबो होन जेरावबो होन मानि थाखाय जादों मानो जाद दों आरो बेफोराव बेसेबां खहा जाखो मा जाखो बेखौ जों साननानै नायनो हायो। गिबियावनो जोङो ग्लबेल वार्मिंआ मानि थाखाय जायो जों बेखौ बुंग्रोनो नांगोन। जेरै'हाय जोङो बांद्राय इन्टारनेट बाहायनाय
उम उम
जाबायना रिजन माने ग्लबेल वार्मिं जानायनि आरो दंफां दानफायनाय फि फां लाइफां दानफायनाय हाग्रा फोजोबस्रांनाय बेफोरनिफ्राय जागोन। बांसिन इन्डास्ट्रि गायसननाय गारि मथर बाहायनाय पलुसन बेफोरनि थाखाय मा जाखो जोंनि ग्रिन हाउस गेस' सा इफेक्ट जानानै जोंनाव मा जाखो ग्लबेल वार्मिं जागासिनो दङ बेनो जाबाय जाहोना गोदोनि समाव जों नायोबा नुनो हायोमोन दा आथिखालनि सि सुबुं आरो गोदोनि सुबुं जिउ खांनाय राहाया गोबां सोलायबाय। मानो होनोबा गोदो सुबुंफोरा उइदाउट इन्टारनेेटनि सायावनो थांनानै थानो हायोमोन नंगौना। ओ गोजौ गोजौ बिल्डिं नि गोनांथि जायामोन मानो होनोबा। बुहुमाव सुबुं अनजिमायाबो खममोन सुबुं अनजिमा खमनि थाखाय बिसोरो मिथिंगायावनो जा। जाखिनि मिथिंगानि सम्पद बेफोरनि सायावनो बिसोरो सोनारनानै। खुंनो हायोमोन जेरै। मावनाय फिथाइ सामथाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो बिोरो न' बां खालामनानै बिसोरो हा हुनिबो। आंखाल गैयामोन बै समाव बेखायनो मामोन ग्ल'बेल वार्मिं गैयामोन बेयाव ओरैबायदि नेसारेलि। फ्रेश एयारखौहाय मोननो हायोमोन आरो मोजां अक्सिजेनखौ।
औ औ।
मा जाखो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे। जोंनि हाफोरा थोला सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि हाफोरा थोला। ला आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदफोरा जोंनो मा जाखो थोजासे नंला।
उम उम।
नाथाय मानसिफोरा मा खालामनांगौ जाखो गोबां आइदियाजों गोबां आइडियाजों गोबां। खामानि मावनांगौ जाबाय मानो होनोबा गामियाव थानानै सुबुंफोरा गोबां खामानिनिबो आंखाल जाबाय। बिसोरखौहाय इंगेज खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ जाखो इन्डास्ट्रिफोर कम्पानिफोर बानायनांगौ जाबाय बेफोरावहाय जाहाथे सुबुंफ्रा सुबिदा मोनो बिनि थाखाय माखासे बिफां-लाइ फांफोरखौ दानफायनानै बेफोर खामानियाव बाहायनाय जाबाय बिनि थाखायनो दायो दुंखावनाया बारा जादों आरो होननानै मोनसे बुंनो थांबावोबा दा फर जि फाइभजि फाइभजि इन्टारनेटा बारा जानायनिनि मबाइल बारायगासिनो दं बारायगासिनो दं आरो उननि समाव माबायदि जालांगोन जों बेखौ बुंस'नो हाया बेयो बिगियानगिरि बोथोर बिगियानगिरिफोरनि सायाव एसे सोनारनाय थाबाय नोंथां औ मानो होनोब्ला औ औ गोदो सुबुं अनजिमाया खमनि थाखाय मा खालामनो हायोमोन गाहाय न'फोरावनो गामि एरियायावनो गोसोबाय दि थानो हायोमोन नाथाय दा सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोङो हाखौबो मोननो थांला। मानो होनोबा गाहायाव स्पेस गैया जोंहा बेनि थाखायनो बायदिसिना खारखाना गायसननायनि थाखाय दाथ' बिराद गरम जानानै दं ओंखारोनो हाया आरो गासिबो माबा बाहायजोबखो एयार कन्डिसनबाय
ओ ओ
गाज्रि खालामबाय ग्रिन हाउसखौ बेस्ट खालामनानै माखा लाम अजनबो अजन लेयारखौहाय बारायहोनानै जोङो दा ग्लबेल वारमिंआ बारायगासिनो आरो दुंखावनाया बिदिनो औ औ बुजिदोंना नोंथां।
बुजिदों बुजिदों औ
औ औ माने मइेन रिजोनानो जाबाय ग्लबेल वारमिंनि मइेन रिजोनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय बिफां-लाइफां दानफायनाय गारि मथर बांद्राय बाहायनाय। कारखाना इन्डास्ट्रि गायसननाय गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर गायसननाय बेखौनो मेन रिजोन आरो बुंनो थाङोबा।
औ नंगौ औ अ अ जेन'बा नंगौ नोंथां जिबायदि कमेन्ट लाखिदों थारैनो माने साननो गोनां खोनाबाय थादोंना नोंथाङा मोजाङैनो औ औ ओ जिहेथु नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेन'बा मुलुगनां दुंग्लाबनाय बिनि गुबै जाहोन मखलांबाय नङा होनबा ओ सान ननो गोनां बाथ्राया बेनोसै जेन'बा आथिखालाव बिनि बिफावा गोबां बारानिफ्राय बारा जागासि नो आरो बेबायदि थाबाय थायोब्लाथ' जोङो माने सानसे समावहाय जोङो गावनि ओ जि थाखानाय सोर था बिखा नथि एबा जोंनि मिथिंगायारि आबहावा बेखौ माने खोमाना लानो गोनां जागोन आरोना
हागोनदि जों खोमानानै लानो गोनां जागोन।
औ औ थ' जेन'बा ग्लबेल वार्मिं एबा मुलुगनां दुंस्लाबनाय होननाय लोगो लोगोनो बियो जोंनि बुहुम बिखुङाव ओ बिदुंखौ माने गोबाव समसिम हम हमथाना लाखियोब्ला एबा बाराद्राय बिदुंफोरखौ जुदि अरायथानि थाखाय हमथाना लाखियोब्ला जों बेखौनो ओ मुलुगनां दुंग्लाबनाय होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां औ बे जेरैहाय जेन'बा जोङो सुबुं माहारि मावथायाइखौनो बेयाव बांसिनै हमनो नांगोन जिहेथु मिथिंगायारि जाब्रबथिफोरा जोबोद खम जायो ना ओ मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरखौ गोसो थाङोब्ला जेरैहाय माब्लाबा जेन'बा हरखाबै हाग्रामाफोरावहाय अर नांनाय मिथिंगायारि जा जाथायफोरनि जाउनाव आरो बिदिनो माब्लाबा अरगं बेरफुसारनाय आरो माब ब्लाबा जेन'बा हरखाब दैबाना जानाय नङा होमबा नोंथां?
औ
औ औ थ' बेफोरो जाहैबाय जोंना माखासे मिथिंगायारि जाब्रबथाय ओ बिनि अनगायैबो जों दि सुबुंनि मावथायाइफोरखौ रायखाङोब्ला जेरैहाय जोंना मा खालामो सुबुंफोरा जिहेथु नोंथाङा बुंनाय बायदि पपुलेसना बारा जाबाय सुबुं सानखोआ बारा जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ जायनि जाहोनाव माने सुबुङा बायदि रोखोमनि ओ कलकारखाना इन्डास ट्रिस ओ बायदि रोखोमनि जेन'बा सुबुं फोरनि थाखाय हाग्रामा फोजोबस्रांनाय बायदि बायदि हाबाफोरखौ मावनो लासै आरो ना आथिखालाव ओ थ' बेनि फिथाइ महरै जोंना मा जाबाय जोंनि बारहावायाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जाबाय मिटेन गेसनि बिबाङा बारा जाबाय नाइट्रजेन दडाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जाबाय नङा हा नोंथाङा जाय गेसफोरा माने जोंनि बारमण्डलाव फैनाय बिदुंखौ साननि सोरांनिफ्राय माने हमथाना लाखिनानै जोंनि बुहुम बिखङाव माने गोथां सोमखोर सोमखोर न'आव गेस सोमजिहोयो नङा होमबा नोंथां? बेफोर गेसफोरा जिहेथु जोंना बिदुं हमथाना लाखिनो हायो बेखायनो माने जोंनि बुहुम बिफुङा जेब्लानि समाव गुसु जानांगौ अब्लाबो माने गुदुं जानानै थाबाय थायो आरोना बैफोर जाथाय बिजथायाइनि जाउनावहाय जेन'बा जोंनिया जोंना आथिखालावहाय जेरैहाय जोङो गोदोनि समाव बिदुंखौ नैजिबा डिग्रि सेलसियास नैजिस्नि डिग्रि सेलसियास बेफोरबायदि मोननाया खिन्थु आथिखालावहाय बियो जि डिग्रि सेलसियासनिबो बारा बांदों आर ना जेरैहाय ओनसोल लायो ओनसोल आथिखालावथ' ब्रैजिबा डिग्रि सेलसियास गाहाम थाङो थ' बेखायनो औ नोंथाङा दहाय मख'नाय बायदि जेन'बा जोङो बेखौ होबथानायनि राहा लामा लायाब्ला जोंना गोबां खहा दङ जाय खहाखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जेरैहाय जोङो बेखौ औ फोजोबनो थाखाय हाग्रामा फोजोबस्रांनायखौ जोङो होबथानो नांगोन जिहेतु आथिखालावहाय लामा बानायनायनि बे एबा इन्डास्ट्रि गायसननायनि मुङैहाय जेन'बा सुबुंफोरा गोबां बेफोरबायदि हाबाखौ मावगा सिनो नङा होमबा? थ' बेफोरखौ जोङो गोख्रोङै होबथानो नांगोन होबथानायनि जाउनावसो जोङो जेन'बा मोनसे गुबै गुबै आखुफोरखौहाय जोङो जेन'बा बेखौ फोजोबस्रांनायनि गुदि लामाखौ मोनगोन होननानै आं सानो सानो आरो ना आरो लोगोसेयैनो जेन'बा जोंहा आरोबाव बिफां लाइफांखौ गोबां गायनो नांगोन जेन'बा जोंनि गामि ओनसोलाव थ' बिफां लाइफां थायो नाथायबा औ आथिखालाव जेनेबा बयबो रांखावरिनि थाखाय बेफोर गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ दान नानै माने फानहरनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना
औ बेफोर गासैबो सुबुं अनजिमा बानायनायनि थाखाय जानाय बिदि जाबाय औ।
औ औ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेन'बा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जोङो दिनै एसे गा बोनसै बेफोरखौहाय माने फोजोबस्रांनानै गावनि सम्फदखौनो गावखौनो गाव खहा खालामना लागासिनो आरोना।
औ।
बारमणडलाव जुदि कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जाबाय थायोब्ला, मि गेस नि बिबाङा बारा जाबाय थायोब्ला एबा जेन'बा नाइ ट्रजेन डाइ अक्साइडआ जुदि बेबायदिनो बांबाय थायोब्ला एबा जोङो बेगेंथाइ खाम मुवा जायखौ जोङो फसिल फुइल होनो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जुदि गोबां बाहायबाय थायोब्ला जेरै खैला, पेट्रल बेदि डिजेल आरो बायदि बायदि। बेफोरखौ बाहायोब्ला माने बारमण्डलावहाय जि आं गेसफोरखौ रायखांदों बे गेसनि बिबाङा बारा जायो। जेरै कार्बन मन'अक्साइडआबो गिथावना गेस नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
बेफोरनिफ्राय जों माने सांग्रां जानाया गाहाम आरो जोङो मिथिंगाजों गोरोबनाय माखासे से मुवा बेसादफोर बाहायनांगोन। जेरैहाय जोंहा हमना लाबाय ओ सलारजों खारनाय गारि, नङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय जोङो साइकेल बाहायनांगोन, मथर गा बिनि सोलाय। जिहेथु जोंहा बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजाङै थाबाय थागोन। बेनिफ्राय जोंनि मिथिंगाया बो मोनबो खहा जानाय नङा। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन होननानै आं सानो आरो बेफोरो गोबां मैखोमै बिफाव गोग्लै यो जेन'बा जोंनि आबहावानि थासारिया सोलायनाय एबा जाहोग्राफोरनि सायाव। मानो होननानै बुङोब्ला जों जेसे बांनो गावखौ फोसाबगोन एबा जोंनि खाथि खालाखौ जोङो संरैखा खालामनानै लाखिगोन अब्लासो जोङो गेदेर मोनसे थांखियाव सौहैनो हागोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
मिथिंगानि गोग्गो थासारिखौ लाखिफिननो हागोन आरो अब्लासो औ।
नङाब्लाथ' जानाय नङा नालाय ना?
औ।
ओ ओ थ' नोंथां जोंना समाबो जाना फै बाय सावरायनायखौ लाखि जासिगोन नामा?
औ औ दे उनफ्राव सावरायजाफिनगोन दे।
खर थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनायनि थाखाय मोजाङै।
औ दे औ हामबायसै।